हेलौ हेल'
हेल'
हेल' औ खोनादों नोंथां
औ खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो
ओ आङो दायोथ' ओरैनो दंथ'यो
अ अ नोंथाङा फ्रियैनो दङ दायो
औ फ्रियैनो दंथ'यो
आं अब्ला जोंङा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ दैनि सायाव लानोसै नामा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा हेल' मा होनदों नोंथां नोंथांनि रायलायनायखौ बारा खोनायाखै मा होनदों हा नोंथाङा खोनादोंना आंनि रायज्लायनायखौ खोनादों नामा नोंथाङा